औ औ नोंथां
आंनि बुंनायखौ खोनादोंनां नोंथां?
औ खोनादों।
औ
औ माने नोंथांजों माने एसे बर'फ फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायलायनो ओ गोसो जादोंमोन आंहा
औ
आ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दा एसे?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दा जोंहा बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' आ गोबां बिथिङाव माने बायदि-बायदि गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो जोङो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा आ जे बुङो बर'फोरनि मुं मोननाय आ गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा आर'नाइ दख'ना थावसि ओमफ्राय बायदिसिना गामसा बेफोरखौ गाननाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
आ दा नोंथाङा आ जेनेबा आ बैसागु मोसानाय बायदिफोराव आ मा रोखोमै मा आगरनि बेफोर गाननाय जोमनायखौ मिथियो नामा?
ओ जों बैसागुआवहाय ओ जोंना आइजोफोरा बांसिनानो ओ दख'ना गाननाय जायो।
औ।
औ बे दख'नाफ्रा गोमो दख'ना जों बांसिनानो गोमो दख'ना ओमफ्राय आर'नाइ आरो बिदिनो ओ गहेना बेफोरखौ गाननाय जायो आरो जों आ ओ आरो जों आर'नाइ बुंनो थाङोबाथाय आर'नाइया गोबां ओ रोखोमनि आगर गोबां रोखोमनि माबा मा होनो आगरजों एरनाय आरो गोबां रो
रं आ नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि गोमो गोथां बेफोरबायसा गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो
ओमफ्राय जोंहा हौवाफोरनि बेलायाव आ
जोंहा ओ गामसा गाननाय जायो गामसा ओ गस्ला गुफुर हयथ'बा जिखुनु गस्ला जायफोरा जायनाव जि दं नाथाय जोङो बांसिनानो गुफुर गाननाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो आरनाइ लायो। जोङो आरनाइखौ जोङो जानजियाव मोनसे खा फ्रायो ओमफ्राय जोङो गोरनायाव हयथ'बा खर'आव मोनसे लायो आरो
औ आ दा जोंहा आर'नाइनि बेलायाव जोंहा आर'नाइया मुलुगनाङैनो मोनसे नाम मोननाय जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा आर'नायखौथ' ओ मा हिसाबै एबा मा मानिफ्राय?
औ
ओ खौ गावबा गाव न' न' एबा न' न'नै एबा न'थाम ज' जानानै माने ओ बाजारनिफ्राय बायदिसिना खुन्दुं ओ लाबनानै बायदि बायदि गाबनि खुन्दुं लाबनानै बेखौ ओ गिबियावथ' जोंहा मा होनो बेखौ ओ ओंखामजों सुनाय जायो गिबियावनो जोंहा सुनानै बिखो माने ओ बिखौ माने ओ मुस्रा एबा ओ बायदिसिना ओ फाखननाय आ आगजुफोराव फाखननाय जायो आरोना बेखौ। ओ फाखननानै उनाव जोंहा आ मा होनो हिसानसालि हिसानसालियाव ओ बे खौ माने दानाय जायो आर'नाइखौ। ओ बायदि बायदि गाबनि जा गाबनि बेलायाव जोंहा गोजा गोथां गोसोम गोमो बायदि। बेदि गाबनि नुनो मोनो। औ दा जोंहा बिदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा बर'। फोरनि हाबा बेयावबो मोनसे थिखा दोननाय गाननाय जोमनायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोंहा बर'फोरा हौवाफोरा माने बांसिनै ओ गामसा गानो बिनि उनाव। ओमफ्राय ओ गिन्दि गस्ला गुफुर गानो आरो आर'नाइ लायो।
ओ नंगौ।
बे खान्थिया माने जोंना हाबानि बेलायावबो एसे ओ माने एखे रोखोमैनो गाननायखौ नुनो मोनो माने। गोबाङानो नुनो मोनो आरो ना औ। ओ बिदिनो जोंहा आइजोफोरनि बेलायाव एसे आलदा जायो ओ आइजोफोरनि बेलायाव सरासनस्रा दखना गाननायनि सोलाय बेवहाय जोंहा ओ दखना थावसिखौ गाननाय नुनो मोनो आरोना।
औ
ओ दा बिदिनो बायदिसि सिना ओ जेनेबा बोथोर लाना बोथोर ओ गाननाय जोमनायफोरा सोलायो बर'फोरनाबो बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा गोलोम बोथोर गोजां बोथोर बायदियाव ओ बर'फोरा मा मा आ गाननाय जोमनाय एबा खसाब गानो?
ओ आं बुंनो थाङोब्ला जोङो गाननाय जोमनाया बे ओ गावनि गोसोनि सायावसो सोनारनाय रखम जायो आरो। मानोना जाय जायखौ गाननो लुुबैयो बेखौ बेफोरबायसा गानगोन आरो। दा गोजां बोथोराव बुंनो थाङोब्लाथाय जोंहा ओ गासिबो जोंनाथ' गासिबो दा नै ओ बांसिनानो हिसिमा लानाय जायो गोजां बोथोराव। बे दखनाखौ जोङो ओ दखनायाथ' जोंना गासिबो माने जि गाननो गोसो बेखौनो गाननाय रखम जा
दोनोसै नाथाय माने आथिखालाव माने गोदान मुगा ओ गोदान मुगानि बायदि सिना गान्नाय जोमनायखौबो नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ जेरै सुइट टार गानफानाय नुनो मोनो औ आरो बे औ
सुइटार एबा लंपेन्ट बायदिखौ नुनो मोनो आथिखालाव।
औ माने आं दा गोबांखौनो नुदों आरो सहराव नाथाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय आङो गा-गोबां खौनो माने दख'ना गाननायखौनो नुयो आरो जेरै लांगा दख'ना।
औ।
औ।
दा बिदिनो जोंहा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव बायदिसिना आगरफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा माने मोनथिगौब्ला मोनसे मोननैसो बुंना होनो हागोन नामा?
ओ आंनि मिथिनायाव आङो आं एबा ओ आं एफा मिथिया आरो। ओं थेवब्लाबो जिखिनिखौ मि मिथिगौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै। ओ जेरै फारेव मेगं। आरो थाइगिर
थाइगिर बिबार
थाइगिर बिबार आरो ओ मा मुंमोनथाय ओ
औ नोंथांनि बायदिनो आंबो माने एफा मोनथिया आरो आंबो। दा मोनसे फिनायनि बेलायाव एफा एनै आंबो मिथिगौ जेरैबायदि जोंहा दिंखिया बिजौ। सोम्लि बिबार ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय मथे फारौ मेग गन ओ बेफोरखौ माने हाजो आगर इफोरखौ एफा एनै मोनथिगौ आरोना। ओ दा माने गाननाय जोमनाय बायदियाव जोंहा बेफोर आगरा थायोब्लानो माने समायसारनाय नुयोनो जोंना।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा गोबां नेरसोन एबा सिनायथि दोङो। माने बे गाननाय जोमनाय फोरा माने मोनसे हारिखौ थांनानै थानायाव एबा जौगानायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा ओ नोंथां नोंथां ओ आं गोदो खोनानो मोनदोंदि जोङो ओ बर'फ्रा ओ आर'नाय खौ
औ ।
ओ ओ गोदो माने मा बायदि दायो मोन बेनि सोमोन्दै एसे माने सोंनो लुबैदों आं नोंथांसिम जेनेबा जोंनि बरफोरा बर आइजोफोरा जोंनि बे जोहोलावफोरनो आरनाइ दानायनि आयदा मा
औ औ औ आ जोंहा गोदो माने गिदिरफोर दावउहा बायदिसिना नांनाय जायोमोन नालाय बेव माने ओ गावनि बिसिया आ जे जों जोहोलावा दाव हा नांनो थाङोब्लानो माने बे गावनि ओ हौवा एबा दावहारुनो ओ दावहा नांनो थांनायनि सिगां माने आरनाइ हरसेनि गेजेरावनो ओ दानानै हरनांगौ जायोमोननो। औ बिदिनो जेनेबा दानानै हरोबा बे गावनि जोहोलाव जाय दावहा नांनो थांदों बे माने दावहायाव ओ देरहागोन बेबायदिया रोखा होननानै बिदि सानना लानाय जायोमोन आरो । फोथायनाय दोंंमोन गोदो जोंहा । ओ बिदिनो जोंहा ओ गोदो गोदायनि माने गोबां सल' खन्थाइ सल'मा बिदि नुनो मोनो। ओ बेनो खोनानो मोननाया मोननायाव माने ओ‌ जोंहा बरफोरनि गाननाय जोमनाया गिबियावथ' सानै आइजोनिफ्रायसो फैदो होननानै खोनानो मोनो।
औ ।
ओ नोंथाङा मोनथिगौ नामा बि माने सल'खौ एसे मोनथिगोबा फोरमायना होदो।
आं बे सलखौथ गोसोआव गैला आरो बे आइजोफोरनि मुंखौ आं गोसोआव गैला। दा ओ दा बे बेखौ ओ सावरायथला
औ
आं मोनसे सावरायनोसै माने दा नोंथाङा नोंथांनि नोजोराव दा जोङो हरसेयावनि आरनाइ दानाया बे माने जाथावना नंगौना नङा नोंथांनि हिसाबै
ओ आंनि नोजोराव बे हरसेयाव माने आरनाइ दानाया माने बिनि माबाया रोखोमा एसे आलदा। जे नोङो ओ दानाय हिसाबै नोङो बायदिसिना सोरखि सोंनानै मुस्रा सानाय बेफोर हाबाफारिया गिबियावनो जाखानाय बेफोरखौ हमना लायो आं माने बिदि सानो आरो ना । दानाय माने हिसान सालियाव दानाय आं माने बिखौल साननानै लादो आरो ना। ओ जुदि बेफोर गासैबो जेनेबा मावखान्थिफोरा मुस्रा सानाय बेफोर माने खानसेयावनो जानाया एसे गोब्राब जायो। ओ नाथाय ओ जाथारा बिदिबो नङा जाथावनो हाया बिदिबो नङा। हरसेनि गेजेराव नोङो गावनि सहायनायजों दानानै हरनो हायो। दा गोदोनि बेलायावथ जोंहा माने दावहा नांनो थाङोब्ला बि माने गावनि थैनाय थांनायनि मोनसे माबाखामोन। बिनिखायनो माने गावनि बिसिया गावनि जिउ होथाबनाबाबो। दाना हरनाया माने मोनसे ओह गोथार अनलायनाय ओ बिदिखौ दिन्थियोमोन आरोना। बेनिखायनो आं फंसे । आं बुंनो सानोदि बि ओ जाथावो। ओ जुदि गावनियाव सहायनाय आर आरो अननाय थायोब्ला।
औ औ।
औ।
दा बिदिब्ला औ दे नोंथां।
औ दं।